औ हेलौ।
औ खोनादां। अ ओ नोंसिनि गामियाव लामाफोरा ओरैनो माबायदि सोलिना दङ।
मोजां जोंनालाय मोजाङैनो दं।
ए मोजाङानो ने
औ माखासे बेबो गासिबो मोजाङानो होनजायो।
ए बै नोंसिनि लामा थाबायग्रा नोंसिनि लमा थाबायग्राया माबायदि?
जोंनि लामा थाबायग्रायाबोथ' मोजाङानो।
मोजाङा नो।
औ।
फाक्का जाबाय नामा लामाया।
लामाया गामिया खावसे फाखा ओमफ्राय खावसे फाखा नङा।
खावसे फाखा नङा। अ दैफ्रालाय माबायदि नोंसोरनिथिं
दैया दाख्लै अखा हानायाव एसे लोमो गेजेर गेजेर अखा जुबजुब हाबालोमो। ओमफ्राय अखा हाखांबाथाय रानलाङो गावसिनो। एसे दलहा नालाय लामाया खोखोनांगौ जाहैबाय।
ओरैनो दै फैबा हाजोनि दै फैयो नामा नोंसोरनिथिं?
जोंनिया हाजोआलाय एसे गोजान जायो हाजोनि फैद्राया।
हाजोनि फैया ने?
ओहो ओ दंग' फैयो दंग'नि फैयो।
दंग'नि फैयोना?
दंग'आ एसे गाहाय नालाय हाया दंग'निया एसे गोजौबो दंग'निया बोहैग्लायबोयो।
ए हाजोनि दै फैया आरो ने?
ओहो।
ओम। माइ गायो नामा नोंस्रा?
माइयाथ' गायो गायनाया।
अ।
गोदोनिफ्रायनो माइ गायबोनाय नालाय दाबो बेखौनो गायो। ओम।
गाय दा गायबायानो नामा?
थ' दा थ' गायथ'नाय जाथ'वाखै जोंना नै बावाखै। दा खोथिया फोननाय समसो खोथिया फोनायसो जादों ना।
ए
गायथ'वाखै
बि बिगा ब बिगाबै संनि हाया आरो।
जोंना बारा गैयालै ओरैनो हो
खिथा आऱ बिगाबैसे दङ।
खोनायासै आं जोंना बारा गैया ल फासबिगासो सयबिगासो फास सय बिगासो जागोन।
अ सय बिगासो।
खोनाबाय
खोनादों खोनादों
औ खोनादों नोंनिया आवाज दा नांथा-नांथा खोनादों नोंना नेट
औ ओह इदिनो खोमा एसे माबा जाद उम-उम जोंनाबो
औ
माबाल' सार बिगासो दं सारि बिघा हाया
औ माबायदि जायो?
ओह सारि बिघा माव माइफ्राथ' जोंथिं एसे उसुबिदा जायो माइ गायनो माबाया दैया बान्दोनिफाय लाबोनानै
अखा दैजों मानो अखाया माबाया दैया थांनायनिलाय बेबस्था गैया नामा दै मोननायनि
गैया इदि गैलाया
दंग'फोर गैया खाथियाव दंग' दैमा?
दंग' दैमा बिदि गैलाया उसुबिदा जायो आर
बिदिबा मा उम-उम माबायदि थो गायो नोंसोरनाव?
जोंनिथिं गायनाया बे अखा हादैजोंनो गायो अखा हाबा गायबाय अखा हानो मोनाबाथाय गैला आरो बेबायदि जायो।
उम दा ओमफ्राय दा गायनाय गायबायानो नामा ना
ओहो जोंनि गामिया जोंनि गामियावथ' गायनाया खमानो बारा गायला माइफोरखौ। अखानि थाखायनो उम अखानि थाखायनो अखाया माबा गैयाना अखा हाबाल' बायनो मोना? बिनि थाखायनो
उम ओरैनो नोंसिनिखै मोनबेसे-मोनबेसे रोखोमनि खोथिया माइ फोर गायो जाखो नोंसोरनाव बे जोसा माइब्रा
ओ ओ बेखौ गायो जोसाबो गायो माइब्राबो गायो गायजुबो।
अ उम उम समान समान जखानि राननानै गायो ना बबेखौबा बांसिन बबे खम गायो माइफोरखौलाय?
माइफ्राहाय जोसा माइब्रा इफोरखौ एसे खम गायबाय आरो।
औ
सेेरमाइखौ
उम उम
माखासेखौ बांसिन बांसिन गायनाय जाबाय नोंसि थिंलाय माबायदि गायो माइ गायनायालाय?
जोंनिखेबोथ' बिदिनोलै बे जाग्रा माइखौथ बांसिन गायो आरोखि खिन्थु बे माइब्रा जोसाफोरखौ एसे खम जायो खम गायो आरोखि।
ओ ओ ओ ओ खम गायोने।
फ्रावल' जानाय जायो ना। माइब्राखौबो जोसा खौबो गोदोथ' जोसाफोर खौ मा फिथा लावदुम जानोसो बाहायोमोन ना।
उम उम।
दाना फिथा जा दाना दाथ' नरमेलि माइरं ओंखाम जानायबो बाहायो गेजेर गेजेर।
ओ ओ ओ बिदिखौनो जा बेखौथ' बांसिन गायलाना जोसाफोरखौथ'ना खम जाबाय जोसा सा माइब्रा बेफोरखौ ओरैनो सादा माबाखौनो गायसै जासै आरो दाना ने आरोना नरमेलि बेफोरखौनो जासे फिथा जासे आरो खम जाबायना दाना मोननो
औ
बि
ओमफ्राय लामाफ्रालाय माबायदि नोंसिना नोंसिना गामियाव लामाफ्रा माबायदि
लामाफोराथ' दा लामा मोजाङानो सोलिनानै दङ जोंथिंबो ने अन्थाइ ब एसे सिङाव सिंग्रिबिल होनायमोन अन्थाय
सेनग्रायाबोलो होनायमोन
ओ दा माबा बानायगासिनो आरो लामाया
अ ओम-ओम
लामा गोदान बानायगासिनो दा
ए गोदान बानायगासिनो दं
ओ गोदान गोदान बानायसिगोन साबसिन जासिगोन एबार एसे सिगांनि एसे सुबिदासिन जासिगोन आरो अखा हाबा आरो बे अन्थाइ अन्थाइल' ना दै थानो नागिरो आरो ओफ्राय दै थायो जोंथिं आरो माबायाव दलहा -दलहा दं
अ ओ जोंनाबो दलहा लामाया दलहा जायो दै लोमो माइ गायनायावफ्राबो
ओमलै
जायगाया दलहा दैयाथ' अल बहल अल बहल दङ ओमफ्राय दैया दैनि बांद्रायनि थाखायनो गायनाय खोथिया आबादफ्रा बारा मोजां जानो नागिरा सम-सम बे अखा बारा हाबाथाय लोमोना दैया
ओ-ओ
ओम दंग'फ्राब बाय खुङो
ओ
हाब्राआ गोरलैजोब फिसा फिसा माने फिसा माने रोजा नङा आरोखि।
उ उओश उम उम
उम
दैया बुरजा आरो ने?
औ दैयालाय अहल बहल।
ओं उ मोजां सोलिनाया नोंसिनि गामि ओनसोलावबो मिलायलायनानै।
औ औ मोजाङैनो।
मिलायलायनांगौसो बिदिनो गोरोबलायनांगौसो ने।
ओम बयबो मिलायनानै थायो।
मिलायनानै थालायनांगौ। ओ दे। ओ नोंसिथिलाय लामाया माबादि माबाया मा होनोबो बियो
अबेयो औ दलंङाथ' जोंना दलं दङ दंनाय दलंआलाय फिस गोजा मोजां औ मोजां दलंङा बे दलं दलं खन्द'आव बे दलं दलं खन्द'आव मोजां आरोखि। बानायना होनाय।
माबानि नामा मा होनो ब्रिज बायदि नामा?
ओ ब्रिजथ' ब्रिजआनो जाहैबाय फिसा फिसा। औ दंग'नि बे ओरै माबा थायोना। राउन्ड टाइपबो थायो गल गला। रिं रिं
उम
रिं रिं औ गल गला।
उम दाथ' ओय सोर एसे मोजां जाजोबबायना। सिगां औवाफोरनि सोमोन ना। ओ दाथ' एसे मोजां।
मोजां जाजोबबाय सिगां औवामोन बिदिनो फास सय बोस सोर सिगां मोजां माबामोन। औवानिमोन बेनि उनावहाय रिंआवहाय ट्रेन्स पार जाबाय रिंङाव सोलाय रिंनि उनाव नै दा मोनफा मोननै फाखानि जाबाय
ओ
सोलायगासिनो दं
उम जोंथिंबो बिदिनो सोलायबोगासिनो
उम -उम उम
गामिनि गामि ओनस सोलाव सिगांनिख्रुय साबसिन जाबाय आरो एसे एसेनो
औ उम हम उम
ओ बिदिनो बे रिं माबा बैयो ओ बक्सआ बादिया ओ बिदि सोलिना दं आरो उम सारिखनिया मो ब्रै सारिख'नियाया
उम हम हम ओमफाय नोंसिनाव नोंस नालाय दंग'फोर गैयाना?
जोंनाथ' होओ दंग' गैया
ए
दंग' गोयिन दैया गोजान जायो जोंनिथिं एसे
औ
दंग' दंबाबो जोंथिं गोजां गोजानाव खाथियाव गैया आरो जोंनि जोंनिथिं गोजा जायो ओमफ्राय मोनसे दंङ' दै लाम होनाय दङ' हाजोनि फ्राय दै फैयो आरो बेयाव फैयो ने दा अखा
उम उम ओमफ्राय ओरैनो माइ माइ फोर गायोबा नोंसिनाव मा दा माजोंस माजों बांसिन गायो जेनेबा हालेवनानै मोसौजों ना थेक्ट'रफोरखौ बाहायनानै गायो?
गायनाया दा ओरैनो ओ थिक्थारस गायो दाना बांसिन हालौनाय ओ थिगथारों जाबाय थिगथार रोजोब बयबो दाना मोसौफ्राबो खम जाबायना दाना
औ
सिया सिगांथ' मोसौजों गायोमोन ना? दा थिक थाक टेक्टारजों गायो आरो टेक्टार होनानै बयबो।
अ अहम हमहम।
सोलायजोबायना गासि
जोंनाबो बिदिनो टे टारस दाना रावबो मोसौआनो गैला मोसौ हालौवला आरो न'खर न'खर मोसौ थायोमोना दाना न'खर न'खर मोसौवा खम जाबाय गामियाव बिद दिनो मोनफा मोननै ओ न'खरब्रै न' हखरबा सोल'सै मोसौ गोनाङा। मोसौ थाबाबो मा गाइखेर जानोस लाखियो। ओरोनो मोस दामब्राखौथ' फिनायानो जाया।
औ दे जाबाय।
ओम